औ।
खोनादों ना नोंथां।
अ खोनादों दे बुं।
अ नोंथाङा ओरैनो फ्रि दंथ'योना दा?
औ दं थ यो फिरियानो
अ नोंथाङा फ्रियाव दङब्ला आं नोंथांजों ओ दैबानानि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानैसो नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन।
औ सावराय जागोन दे।
औ। जोंना दैबाना होनोब्लाथ' गिबियावनो जोंना मिथिंगायारि जाथाय होननानै नोंथाङा बो थ मिथिखायो नङा होनबा
ओम
औ जोंहा दा जेरै दैबानानि थाखाय जोंहा जोंनि बे ओनसोल बा जोंनि जायगायावहाय जेरैबायदि माखासे जे खहा जायो जेरै ओ लामा सामा बायफ्लंनाय आबाद थिलि मैगं थिलि बे बे फोरो जोंनिया लोमसावनानै जोंना माखासे बरबाद जालाङो।
उम
आबाद मावनायफ्रा जोंनिया माखासे आबाद माव खानायखौनो जोंनिया दै बानानै जानानै जोंना फबलांजोबो बा सि लिंखार खालामो नैफोरखौ माने नोजोर बोनानै माखासे ओ खोथा रायज्लायनाय जागोन अब्ला ओ नोंथाङा जेनेबा नोंथांनि नुनायाव दै बानानि फारसे मा मा खहा लाबोयो दैबानाया जोंनि गेजेरावहाय नैबेफोरनि सायाव फोरमायना होग्रोदो एसे
औ फोरमाय जागोन माने दै बाना जाहैबाय बांद्राय बाहायोब्ला माने दैयाव उसिफावनानै जानाय जाहैबाय आरो बियो बे बांदाराय बेबायदि बै नांगौनि बारा अखा हायोब्ला दैया माने जेथिंबो थांनो लामा मोना जायोना बेनिफ्राय बे दैया गोसा नानैबायदिनो लामा सामा फोराव जेनेबा जोंनि आबाद फोथार आरो बारि बेफोराव फख्रि दैमा फिसा दंग' बेफोरो लोमसावनाय जायो आरोना बिनिफ्राय गामि यावथ' आं बांद्राय बिदि दै बानाजों जानानै जों थिंजायै बिदि आङो होफेराखै आरो ना गामिनि न'फोरा जे माबा मोननाय खिन्थु आङो आं गुवाहाटि नोगोराव नुदों आरो ना गुवाहाटियाव ओरैबायदि माने एसे घन्टा मोन अखा हाबानो माने बेयाव ओरैबायदि लामाफोरा माने लोमजोबो आरो ना। बेनिफ्राय आरो खायसेनि न'फोरा दल हाबाथाय बेयाव माने दैफोराबो हाबनानै ओरैबायदि माने न' सिंफोराव हाबजोबनानै दैजों बोहैजोबो आरो ना बुस्थुफोरा माने न'नि बेसादफोरा माने बिसना गासिबो जि जोम बेफोरखौ सिजोबनाय बेखौ नुनो मोनदों आरो ना बेनिफ्राय बे दै बानाया जोंनियाव टाउन सहराव बांसिन जायो होनोब्ला माने बियो सुबुं फोरनि थाखाय जायो आरोना मानसिफोरा जेनेबा जा मा बेसादफोर लाबोनायाव प्लाष्टिकफोर लाबोनाय जायो आरो ना प्लाष्टिक मनाफोर बेफोरखौ मानसिफोरा मोजां जायगायाव गारा खायसे मानसिफ्रा माने जोंनि दा जोङो देरेन होननानै बुङो आरोना बेयाव फुटफाथाव जों दै बोहैनायनि थाखाय मोनसे सरकारा बानायनानै होखादों आरोना खिन्थु बे बे ड्रेनफोराव मानसिफ्रा ओरैबादि प्लासथिक थफ्ला जाबोर बेफोरबायदिखौ गारनानै माने बियो बुंजोबना थायो आरो ना दैफोरा माने थांनो हाया जायो। बेनिखायनो माने दैया थांनो हाया बोहैनो हाया उसिफावनानै मैलाफोर जाबोरफोरा नालाफोरखौ होथेनानै दैया ओरैबायदि लोमसावनानै माने दसेनो दै दैबाना जानायखौ नुनो मोनदों आरोना बेबायदि औ नों गामिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायजागोन बिदिब्ला
औ। ओ जोंनि गामि बा जोंनि ओनसोलावथ' जायो बेबायदिनो। ओ दैबाना जायो आरो ना मोनसे दै दङ जेरै बेयो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि से घन्टा बिनि एसे बारा हायोब्ला आरो ना अखाया एसे मोजां हायो ब्ला माने दैया डाइरेक्टलि इदिनो लामा सामा उसिनानै जोंनियावहाय फैयो जेरै जोंनिया न'आ जेनेबा साननानै ला हानिफ्राय आरोना ओ थिन फुटसो गोजौवाव दं आरोना अब्लाबो माने नैबे दै लोमनानै माने ओ दाख्लैबावै खनसे जादों बेवहायथ' जोंनिया बांसिन माने थिन फुट गोजौ सिमावावबो माने न' सिङाव दै हाबनायखौ नुनो मोननाय जादों आरोना।
उम।
आरो बेवहाय जोंनिया माखासे लामाफ्राबो जोंनिया बोसोरफ्रोमबो खोबाय थानांगौ जायो। बोसोर बाबो माने लामाया जोंना बायफ्लंना दंजोबो गेजेर गेजेर माने जेरावहाय जोङो दा गारि थांनाय ओ थांनो हानाय अबस्थायाव गैया आरोना साइकेलजों जेने थेने नारनानै ब्ला जों थांनो हानाय जायो थाबायनानै जों बारनो हायो अब्लाबो माने जोङो बाइक बा ओ गारिफोरखौ जों लांनो हानाय जाया आरो बेयाव दा
उम
आरो जोंना ओ दङमोन दाथ' दैज्लां समाव बयबो आबाद माइ गायो नङा ओमब्ला?
दा जोंनिया माखासे खोथियाफोर फोना दोननाय दङ आरो खोथियाफोर फुना दोननाय दंमोन। बेफोरो माने जोंनिया दा सिलिंखार जाना दंजोबो आरो ना।
बोहै खारनानै आरोना।
औ बोहै खारनानै लांफाजोबबाय माने औ आरो जोंनिया माखासे फुख्रिफोराव जोङो ना हगारोमोन। ओ जायनि दैबाना जानानै जोंना माने बे फुख्रिनि नाफोराबो जोंनिया ओ दंना गैला मिथिला आरोना बेवहाय दा लोमनानै माने मा अबस्थायाव दङ नाफोरा दंना गैला बेफोरखौ जोङो जेबो मिथिनो मोनलिया
उम
ओ माखासे जोंनि जाखिनि ओनसोल आरोना जायगानि ओनसोल थासारि नैबेफोरबो माने दैबाना जानानै ओ न'फ्रावथ' डाइरेक्ट गासैयावबो लोमजोबखायो ओमफ्रायो माखासे गेसाव गेफोन फैफायो ना बिरादनो ओ दैबानाजों नै बेफोरनि थाखाय माने जायगाफ्रा सेवनानै माने बिराद गाज्रि मोनामो आरोना।
उम
खांनायनि उनावहाय जायनि थाखाय माने ओ बेवहाय थाम्फै बा एम्फौफोर बा नैफोर माने बांसिन जायो।
उम
जोंना बुंनो थाङोब्ला लामाफोरनि गाज्रिनि थाखाय माने हान्था मेला खालामनो थाखायबो जोंना गोबां बिदिनो प्रब्लेम जायो जेरै फरायसा फरायसुलिफ्राबो स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनोबो गोबां खस्थ' जायो। ओमफ्राय बेबायदि हाथाय बाजार थांनो बा बेमार आजारनि मालाबा समाव गोब्राबफोर जायोबा बा इमारजेन्सि जायोब्ला नैफ्राव माने थांलाय फैलाय खालामनो गोबां प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो
औ नोंगौ
बेबायदिनो आरो ओ लामाफ्राबो जोंहा बाइक जाहोनाव मे ओ बोसोरफ्रामबो गोदान गोदान खोबाय थानांगौ जायो। गांगौ जायो बेबायदि हालोदाव थायो आरोना।
उम जानाय लोंनाय आदाराफोराबो खम जाहैयो दैबानाजों आबादफोरा थैयो नालाय माइ फोर लोमनानै थैयोब्ला मैगं थाइगंआबो गासिबो दै बानायाव थैजोबो जेनेबा बेनिफ्राय आरो जिब जुनारबो थैनाय नुनो मोनदों खायसे अमा फिसिनाय। दाउफोर बेबायदि थैनाय नुनो मोन्दों आरो ना।
औ औ औ माने मिथिंगानि जाब्रबथाय जाथायसो नालाय बेखौ माने रावबो हमथानोबो हानाय बायदि जानायखौ जों नुनो मोननाय जाया।
औ जिब जुनारल' नङा मानसियाबो मानसिफोरखौबो गोबां थैनाय नुनो मोनदों बेबायदिनो दैबानाजों। सोरबा नालायावगलांनानै थैनाय।
औ आरो माखासे ओ मबाइलफ्राव नुनायावथ' ओरैबायदि नु हाजोनि लामाफोरा माने माखासे फुरा बायफ्लंनानै ब्लग जाजोबनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आर ना माखासे निउसफोराव दैबानानि थाखाय माने बेफोर जाथायफ्रा जायो आरो। ओ गोबां खहा लाबोयो जोंनियाव जेरै थांलाय फैलायनि खहा खालामनो हान्था मेला खालामनो। बे गोबां खहा जायो। मोनसे जायगायाव माने समावहाय मुवा बेसाद जाग्रा बेसादफोर नैबेथ' माने। गोजान गोजाननिफ्राय हान्था मेला खालामनिफ्रायसो जोंनि जायगायाव सफैयो नालाय। औ नैबेफोरा माने दैबानाजों जुदि लामाफोरा ब्लक जायोब्ला माने नैबेफोर हान्था मेला खा लामनाय लांलाय लाबोलाय मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनायफ्राव माने बन्द' जाना थायो आरो नोंथां।
उम।
औ ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलावथ' दैबानानि बारा बेबायदि जेंना। फ्राथ' नुजाथिया खोम ना बारा।
जोंनियाव बे दैमाना बिदि जायानो दे जोंनि एरिया एसे गोजौ नालाय जोंनाव बिदि। बि दैनि जेबो प्रब्लेम जाया आरोना।
औ औ। मालाबा समाव माने ओरैबायदिबो जायो मालाबा समाव माइ खिथिफोरखौ आबादफोरखौ गाय खांनायनि उनावहायबो जाना होयो आरो ना। समावहाय औ माने बेबायदि समावहाय जायोब्लाथाय माने माइफोरा माने ओ जाखिनि एसे रज' खांनानै गोजौ गोजौ जानानै दैबाना जायोब्लाबोथ' एसेबां प्रब्लेम जाया खिन्थु एसे रोदा सोयै समावहाय जायोब्ला माने
गुलाङो ओ गुलाङो आरो ना
आरो जोंनिया बोयो माइ फिथाइ जानानै एसे मोनस्रनाय समावहाय माने ओ दैबाना जायोब्लाबो बेवहायबो जोंना प्रब्लेम जायो आरो।
उम माइआ सेवजोबो।
औ माइआ माने होसिनजोबसयो माबा लेमजोबो माने। ओ माइखौ हाहैनोबो हाया मानोबो हानाय हा जायो आरो ना।
उम
औ। बेबायदिनो थांनाय बोसोरावबो माने बेबायदि प्रब्लेमा जोंनि ओनसोलाव जानाय। नुनो मोनदों आरो ना
औ।
औ माने माइआ जिथिया हानो सम जादों अब्ला समावहाय माने दैबाना जाना होनानै ओ जोंनिया माइआ माने हाहैनो हायै मानो हायि जानानै थाजोबदों आरो।
औ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों औ।
औ औ औ। माने आरो जानाय लोंनायनि थानायनिबो माने गोबां प्रब्लेम जायो जेरै बयनिबो। गोबां आंखाल जायोना जोङो दैबाना जाना होयोब्ला माने ओ दैबाना रानोब्लाथ' जेबो नङा जेनेबा दैबाना थाबाय थायोब्ला जोङो ओ मायाव संनो। मायाव मानो बेबायदि अबस्था जानानै फैयो आरो।
उम।
जोंनिया थानायनिफ्राय लानानै ओ माखासे ओ गोबां ओ माने दुखु खस्थ' बा बिदिखौनो होनांसै बि
औ नंगौ बुहुत जेंना जायो माने जोंनिया दैबाना जायोब्ला माने गोबां जेंना जायो आरोना जों था सोलिबाय थानायनि दिनफोराव
औ जेंनाजों सोमजियो सौसिनानै थानो गोनां जायो आरो
औ जानाय लोंनायनि आंखाल जायो आरोना
औ औ औ
उम दा नोंथां जोंना समाबो जाहांबाय जेनेबा
औ औ अब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दोनथ' जासिगोन।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोन्थों
औ औ गोजोन्थों